हेलौ औ फंबाय ओम दा खोनादों खोनादों फंबाय ओम
दा जों होनबाथ' औ गोबावजोंथ' जाबायमोनने टपिकखौ जों आदा ह होनब जों नेस रायनो हागोन नामा दिनो
अ माबाखौ मानास
औ बिदिबो सोंजायो ओमफ्राय जेनेबा नों आं मिथिनो लुुबैदोंस नोंसिनियाव जेनेबा खाथियाव मा मा बि दि नेसनेल पार्कफोर दं बिदिखौ मिथि नो लुबैदों आरो मा मा जायगायाव नोंस्रा मा मा खाथि खाथि एसे फेमास जायगाफोरा
ओरैबायाददि खाफाल गोनां फंबाय ओ जों दा जाय जायगायाव थायोना बे जायगाया- जोङो मानास हायुङारि पार्कनि एकदम- खाथि नांजाबनाय आरो जोङो
ए नां जामनायानो आदा
ओ मेनलि जोंनिफ्राय बा द' ओ किल'मिटार गोजान आरो जोंनिफ्राय जोङो दसेनो थांबानो मोन नुहैयो
औ मोजाङानो ओमबाथ आदा औ
फंबाइाया गोसो जादों नामा मालाबाफोर-
औ औ आं आं खनसे थांखांबाय आदा। थांनाया ओमबाबो थांबावगोन आं एबाथ' आदाखौ लोगो मोनबाय खनसे थांगोन र' बेरायहैनो थांगोन दे आदा।
नोङो ओ बेे हायुङारि पार्कनि सोमो दै फरायनो मोनदों नामा? बेयाव
सिगांआव एसेफरायनो मोनदोंमोन आदा ओबाय आंबो आंदा बांद्राय माबानाय जायासै आरो बांद्राय रिकल खालामनाय हाया हाया जाबाय आरो
औ नंगौ नंनायलाय दे आङो मिथिगौ जोङो नांजाबनाय नालाय, जोंनि थासारिनि मा जेन'बा खाथियाव ओ नैबे हायुङरारि पार्कआव मा मा दं मा गैया फ्राय मिथिगौ आङो बेनि सा सोमोन्दै जेब्ला नोङो फैयोना आं फोरमायजोबगोन दे फंबाय नोंसिनिथिंलाय बे माबायदिसो दङ जायगायालाय
जोंनिथिं आदा बे चक्रसिला वाइल्ड लाइफ सेंसुरिखौ मिथिगौदा आदा चक्रसिला वाइल्ड लाइफ सेंसुरि होन्नानै मोनसे दंना?
अ अ चक्रसिला ना औ औ
बे गल्डेन देंगुनि थाखाय मुं मुंदांखा बे मोनथिगौना आदाया?
बे स'नाथि गाबाना?
स'नाथि गाबनि औ सनाथि गाबनि मोख्राया औ बेखौनो गल्डेननि गुर होनोना स'नाथि गाबनि मोख्रानि थाखाय बियो मुंदांखारो जोंनि क'क्राझाराव सक्रसता वाइल्ड लाइफ सेन्सुरि होनो । ओमफ्राय जोंनियाव ओमफ्राय जोंनियाव आदा औवो माबा रायमनाखौ मोनथि बोदो आदा रायमनाखौ औ औ औ रायमनायाबो जोंनिफ्राय बांद्राय गोजान जाया बिदिनो थे फिफटिन किल'मिटारसो जागोन आरो आदा, फिफटिन टुइन्टि बिदिएसे औ बेबो एसे खा जानु आदा
अ जागोन जागोन जागोन जागोन दे ओरैनो रायमनायाव मा मा बायदि ओरैनो जायगाफोरा जिब जुनार
रायमनायावथ' दा आदा गोदो माबायाव जों थां आं थांजेननाय समावथ' बिफां लाइफां बिराद मोजां मोजां दंजोबोमोन साल दंफां बिराद गिदिर गिदिर मैफ्रा खाथि खाथि फैजोबोमोन आं खनसे खनसे थांदोंमोन नालाय एसे गोबाव जाबाय आरो थांजेनाय सम समखौ होनदों आरो आं आदा दानि जु दा दाख्लै, खनसे थांफिननायाव आङो दा साल दंफांफोरखौनो दानफायनानै मानसिफ्रा हादान सिफायनानै थाहैजोबनायखौ बांसिन नुनो मोनदों आरो आदा मैफोरखौबो फलानफोर दंना बिसोरो गावनानै लाबोबाय थानायखौ खोनायो आरो दा हमजानायबो खोनायो। जोंनि बेबादि
हो नोंसिनिथिं फलानफोर ओंखारलायदोंबाथ' बेखौ ओ जोंनि बुंना बिदिबान फंबाय ओमफ्राय माबायालाय सिला हाजोयावलाय बे सनाथि गाब मोख्रानि अनगायै माबाफोर दंबावो नामा फंबाय
बेनि अनगायैथ' दस्राखौ दस्रा दाउफोरखौ दाउ गोमो बिदिखौ नुनाय नुनाय जायो आरो गोबाव गोबाव जायो एखमबा समाव औ दा खोनाबाय खोनाबाय दा आदा हेलौ हेलौ खोनाबाय दा आदा
अ माबाखौ आङो नै एसे ओ मोनसे जायगायाव दंफैयोमोन आङो ओ नाइ नेटवार्कआ एसे उसुबिदा जादों नामा नाथाय मोजां खोनाफैयाखै नोंनिखौ
अ दा दालाय खोनायाखै नामा औ खोनादों खोनादों आदा मोजाङै खोनाजोबदों आं
अ आङो एसे एसे मोजां खोनानो नागिरा मालाबा गेजेर गेजेरल' खोनाबाय थादों आरो माबाफोर एसे असुबिदासो गोल्लैदों नामा औ दा खोनाबाय दे मोजां खोनाबाय खोनाबाय दे खोनाबाय ओमफ्राय ओ बे रायमनाया बिदिबा नोंसिनिया ओ बेबायदिखौ जोबोद गाज्रि थासारियावसो दंना
औ रायमनाया एसे गाज्रि थासारियावसो दं होननानै मिथि नाय जादों आरो दा--ओमफाय माबायावबो औ बुंनायसाय
अ थारमाने फन्द्र किल'मिटारबाथ' मैदेर आरिनि एसे
औ औ एखमबा एखमबा जोंनिथिं बांद्राय नांफैथारा आदा थारमानि जोंना फन्द्र' किल'मिटार एसे गोजान जायो ना ओमफाय बिनि एसे खाथि खाला थानाय पास किल'मिटार फोरनिया एसे मैदेरफ्रा फैनानै एसे दिगदार खालामनो नागिरो आरो
अ आबादारिख' खहा खालामलाङो नामा
आबादारिफोरखौ थालिरफोरखौ जानानै थाङो माइ माइनि समावबा माइफोरखौबो जानानै थांजोबनाय जायो बिदि आरो। न'खौबो बबेखौबा सिफायलाङो अबेबा एखमबा सिफायलाङा बेबायदि टाइपनि खालामो आरो।
अ फंबाय बिदिबा बेबायदि थासारिजों थासारिजों एसे मिथियो आरोना। फंबाय मा जादों मा जायाखै नोंसिनिथिं ओमफ्राय माब्लाबा बिदिबा आं औ औ मा मा होनदोंमोन?
आदाया सरलफाराखौ मिथियो
सरलफारायाव आङो सरलफारायाव आङो थांफेराखै । खै थांनायालाय। बे सरलफारायानो गोलैयो नामा।
सरलफाराया ओहो सरलफाराया एसे गोजानसिन जाबावो आदा। सरलफाराया हाग्रा बारलांनांगौ। हाग्रा बारलां उल्था फानिखौ मिथगौ ना आदाया।
उल्थाफानि नामखौल' खोनादों फंबाय आङो बिदि।
औ औ औ औ औ औ औ उल्था फानिखौ बारलांबावबासो सरलफारा। मोनहैगोन आरो नों लास्टआव दा जोंनि थांनाय समाव सिगां समावथ' लामाया बिराद गाज्रिमोन आदा। माबासिम उल्थाफानिसिमाव ओमफ्राय दा। दानि समाव दा लामाया दा खोगासि नालाय उल्था फानिसिमा दा हाइ फाइ मोजां जाबाय आरो दा। ओमफ्राय उल्था फानि औ जोबोद मोजां जाबाय दा उल्था फानिनि ओमफ्राय दा माबा सरलफारासिमा जेनेबा दस किल'मिटार बे दस किल'मिटारा एसे एसे गाज्रि जानानै दंबावो आरो दा औ। दा नैबे जोंनि माबानिफ्राय बिसमुरिनिफ्रायनो उल्थाफानिसिम लामाया बिराद गाज्रिमोन नालाय दा फुरा एसे मोजां जाजोब्बाय आरो दा। थार्टि मिनिटसोआवनो सहैनाय जाबाय आरो दा। लामाया मोजां मोनदों ।
अ बिदिबाथ' थाब मोनहैगोन ना फंबाय । ओरैनो‌ ओ उम
बेखौबो एसे गाज्रि मोननाय जादों आरो आं आदा थारमाने जिब जुनाराबो बेजों बारस'यो मायो नालाय बेबो सानसे नङा सानसे हाग्राया गुदुथार नालाय लामाखौ ऐदथ'बां मोजां बानाय नाङामोन नामा सानदोंमोन आरो आं दा। दाथ' नोंस फुल हाइ फाइ मोजां जाबाय नालाय। गारिफोर खौथ' खरा खरि सालाय लांजोब सिगोन ना मानसिफ्रा। जाला लोंला फै गोन सरलपारायाव जेनेबा पिकनिक जानो बांसिन मानसिफ्रानो थाङोना।
नंगौ नंगौ नंगौ।
जाला लोंना फैगोन। गारिनि जिब जुनार फोरखौ दानथारलांगोन। बिदि जागोन खरा खरि सालायनानै फैगोन। दा जोंस बिबादि मानासनि बादि जेनेबा सु ससेनिफ्राय फुरा अन्थाइ अन्थाइ जोब नालाय ससे ससे लासै लासैसो था सालाय लांजोब नांगौ नालाय बिदिबा इसे मोजांसिन मोन नामा सानफिनदों आरो आं।
अ जोंथ' जोंनि जाबायदि नैबे जोङो मानास हाग्रामायावहाय जोङो बेबायदि बारस'नाय लामाबो गैया जोंनाव। अ जोङो हाबनोबो होआ दा बिदिबा रायमनानि थासारिया एसे गाज्रि जानानै दं आङो फंबाय बिदिबा नोङो आंसे एसे ओ दिथा होदो आङो माब्लाबा नोंजों ज' थांफानानै ओ एसे नायनानै फैनो आं गोसो जादों।
औ औ औ आदा फैबानो जाबाय आं औ औ नों जेब्ला फैगोन अब्लानो आं वेलकाम खालामगोन आदा।
अ दे जागोन आङो एसे नायनो लुबैबाय ओ खोनानो मोन दों माबायावहाय मा होनो बिदिनो दहाय नों एसे बुंदोंमोन जे ओ माबा हा फलानफोर ओंखार बेफोरखौ नोजोर होया नामा बे ओ सामलायगिरिफोरा?
सामलायगिरिफ्रा नोजोर होबाबो बिसोरो हमजाबाबो गिनो रोङाना आरो बिसोरबो माजों जानो बिदि जायो नालाय बिसोरो जेनोबा बांसिन बर'आनोखा ओमफ्राय बर'आ हादानो सिफाय सिफाय थाहैनाय ना बिसोरो। औ औ जोथोन लानांगौनि गोनांथि दं। फोजोबस्रां लांगोन ना जेफोरखौ गोनांथि माबा लायाबा? होबथानायनिबो होबथानायनि राहा लायाबा। जोंनि एथु मोजां समायना रमायना अरनबारिया जोबस्रांलांजोबबा दावमा दावउसाफ्राबो बबाव थागोन जायोना।
नंगौ नंगौ बिदिबाथ' जोबोर खस थ' जा जोंबो गासैबो जोंबो जोङो मानसि हिसाबै सोमोन्दो थालायो नालाय। बेहाय जोङो एसेबाबो जै जागोन मैया जोबलाङोबा साया जोबगोन मो सा जोबोबा सुबुं माहारिया खस्थ' मोनगोन होननाय
औ औ औ औ जेरै डाइनासरा जोबलां दाइनासर फोरा जोबलांदों बेबादिनो जोबलांजोबोबा बिदि बिदि नायनो नायनो थाखाय दोनगोन?
उम नंगौ नंगौ फंबाय। ओ गोबाव जाथारबायमोन ना नों आंनाव फन ह रैया ओ मालाबा ज' लोगो हमलाय लोगो हमलायनाय खालामनोसै दे बि बिदिबा ओ आङो नों खौ माब्लाबा फन हरगोन नामा होननानै सानबाय थायोमोन आरो जोङो जेब्ला आङो जेब्ला नोंखौ ससियेल मिडियायाव नुयो नालाय। सम सम बेखायनो दा बिदिबा न'खराव मोजाङैनो सोलिनानै दं?
औ औ न'खराव मोजाङै सोलिनानै दं आदा औ नोंसिनिया?
दे जोंहाबो दंङ बिब्दिनो बांद्राय ओ जेबो ओ-उसुबिदा जायाखै। जोंङो ओ बिदि नो अनलायलायनानै थायो फंबाय। ओ बिदिबा नोंथां माबाया फंबाया बिदिबा हान्थिनायफोरालाय माबोरै? जाय।
फंबाया आदा जोंनाबो आंनियाबो आदा फंबाया न्जिनियारिं खालामगासिनो आरो दाबो।
अह दे दे होमबालाय
औ औ फरायगासिनो दं औ फंबाया औ
दे जागोन दे बिद दिबा मोजांङै नाजालांबाय था उनावहाय लोगो हमलायनाय खालामसै ना फंबाय ओम दे बिदिबालाय गोजोननाय थाबाय फन हरनायनि औ दे।